खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथां।
गिबियावनो ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां
दा आं कल खालामनायनि जाहोनानो जादों। आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो नागिरदों बे आयदायानो जादों जानाय लोंनाय एबा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि।
औ नोंथां औ जायो।
दा जोंहा गिबियावनो जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय होनब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो बे बर' आइजो फोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै ना ओ बिफांनि बिलाइ बायदि बिबार बिदि जाबोगासिनो दं आरो नोंथां।
औ नोंथां
ओ गिबियावनो जे बर'फ्रा गोदोनिफ्राय जानाय लोंनायनि सायाव माने रावनिबो सायाव गंलायनानै था नो गोनां जायोन मानोना जोंहा बर'फोरा गावनो जानो गोनां नांगौ आदारखौ बुथुमनानै लानो रोंबोगासिनो दङ
औ नोंथां औ
दानि मुगायाव ओ नायनो थाङोब्ला जोंहा बर'आव गोबां दोरोंङारि ओंख्रि दङ जेरै सबायजों दाउ दाउजों अनला खारै ना फाम बायदिसिना रोखोमनि ओंख्रि दङ।
औ
गिबियावनो जोंहा अनलाजों दाउ बे ओंख्रिया बे मोनसे सिनायथि लानाय ओंख्रि
औ नोंथां
दा अनलाजों दाउखौ माबोरै सङो नोंथांनो आं एसे फोरमायनानै होनोसै
औ नोंथां फोरमायदो दे
दा जोंहा गिबियावनो ओ अनला संनोब्ला अनलाजों दाउ संनोब्ला जोंनो नांगोन माइरं दा बै माइरं गिबियाव दैयाव सोमनानै गुरै खालामना लाग्रोनांगोन।
औ
जेब्लासिम बियो गुरै जायो अब्ला जों बेखौ थुबसि एबा सिखालाव ओंखारनाय मिसिं एबा दिंखियाव जोंङो
औ
गुन्दै खालामना मिस मिस खालामना लागोन नोंथां।
औ नोंथां
बिदिनो बै गुन्दै खालामखांनानै लानायखौ जोंङो दसे सम दोनगोन जोंहा उनाव सारायखौ जोंङो अराव होगोन एबा जोंहा आथिखालाव दङ गेस बेयाव जोंङो होगोन आरो। ओमफ्राय जोंङो नांगौ बिबांनि दै होनाय जा गोन। जेरै था गिसिरनाय जायो जों बर'आव दा बिदिनो बैखौ जोंङो गोबां रोखोमनि गोदौहोगोन दा बे गोदौनाय समाव जोंङो दा माइरंखौ देना लादोंमोन बै माइरंखौ जों बेयाव लासै लासै होगोन मानोना जों खनसेनो मा जों अन गुन्दैखो होबा माने बियो गथा खानो ओ एबा गथा खायो दा जोंङो बिदिनो मि स होनानै जोंङो बेखौ गोदौ होगोन आरो बे गोदौनायनि गेजेरजोंनो जोंहा होगोन जेरै संख्रै बिब्दिनो मस्ला मस्लि होनानै बिब्दि होगोन आरो दा बैखौ जोंङो दसे थख'नानै दोनगोन जोंहा फैगोन ओ दाउबेदर जों दाउ बेदरखौ न'नि दाउखौ होनाय जायो आरो जोंनि बर'आ बर मानो होनब्ला नाथाय जोंङो जे बे अनलाजों जुदि जोंङो जेरै अमा बायदिसिना फारामनि दाउहयोब्ला बे बर'नि दोरोङारि ओं नोंथां बे गोथाव जागोन बाट जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानोब्ला जोंनो नांगोन न'आव फिसिनाय दाउ दा बै दाउखौ खासि एबा दाउजो बे रोखोमनि जोङो लानोहायो। दा बैखौ जोङो बुथारनानै आरामसे गिदिर गोदोर बा एसे फिसा जो गोदानानै लागोन दा जोङो एसे लागोन। जों बेखौथारहोआ मानोना जोङो गोदौनायाव होनांगोन नालाय। एवफ्राम जा जोङो माइरं गुन्दैखौ दैयाव गोदौहोदोंमोन। बैयाव जोंङो होगोन आरो
औ।
दा बैखौ होखांनानै जोङो ओ थामजि एबा खायसेया गोबाव सम ओ होयो मानोना खायसेया गोबां बिबांनि दैबो होनाय जायो। दा बिब्दिनो जोङो ओ ब्रैजि एबा बाजि मिनिटसो खो गोदौ होगोन जे जोङो रं मस्ला बायदिसिना होनानै जोङो बै ओंख्रिखौ संगोन आरो बिब्दिनो जोंहा जाजानायनि लामायाव फैगोन आरो। बे ओंख्रिया आरो जोंहा गोबां जेरै बर'नि मुंदांखा जेरै नाफाम। बै नाफाम खौ गोदोनि आइजोफोरा जोंनि खाथि खालानि दैमा एबा फुख्रि नङाब्ला जोंनि ओ बाजाराव थांनानै ना गोरानखौ एबा ना फिसा फिसाखौ जोङो बायनानै लाबोयोमोन दा बै नाफोरखौ जोङो नाफाम बानायनोब्ला गिबि बेखौ फोराननांगोन फोराननानै जों बेखौ ना गोरान महरै महर होगोन आरो बैखौ जोङो एबा ओ एवफ्रामनानै लागोन। एवफ्रामना लाखांनानै जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ थास' देन्था थासनि ओ जेरै बिलाइखौ होजायो बै बिलाइखौ जोङो ना गोरानाव जोङो देनानै गुन्दै मिक्स खालामना लाग
औ नोंथां।
खालामखांनानै जोङो जोंहा बेखौै खालामगोन जेरै बरफोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवा हासुङाव जोङो दोनबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। मानोना जोङो जे नाखौ पियर बुंनाय जायो। बे नाफाम आरो नाथाय आथिखालनि मुगायाव नुनो मोनदों। जेरै प्लास्टिकनि भयाम बायदिसिना स्टिलनि बेफोराव सोना दोननाय जायो आरो।
ओम।
दा बेखौ जोङो ओ स्नि सान एबा ओ दाइन सान दोनगोन आरो जों खोबना एबा गुदुं अर होनो थाखाय जोङो अदाबावबो दोननाय जायो। खायसेया होथेना
औ होनबाथ नोंथाङा फोरमायबायना बिदिनो गोबांनो
औ औ औ।
बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा जेरै स ओ अनलाजों दाउ माबोरै सङो। बे बेखौ आंनि सिगाङाव फोरमायबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बर'नि ओ दोरोङारि गनायथि मोननाय जेरै नाफामखौ मारै बानायो नोंथाङाबो आंनो फोरमायबायना नोंथां।
औ नंगौ।
औ दायो आंबो नोंथांनो माखासे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि। जेरै नोंथाङाबो जेरै नोंनि आदबजों संनायनि आदबखौ नोंथाङा फोरमायबाय आरो आंबो आंनि आदबजों जों माबादि ओ सबाइ ओ अनलाजों दाउजोंखौ सङो आं बेखौ नोंथांनि एसे फोरमायना होनोसै नोंथां औ। जेरै नोंथाङाबो जेरै ओ इदिनो नोंथांनि बायदिजोंनो गोरोबो जोंनिजोंबो जेरै अनला ओंख्रि खौ आं संनायाबो बिदिनो सङो आरो नोंथां जेरै नोंथाङा गिबियावनो जोङो माइरंखौ एबा ओ सोमनानै लाग्रोनानै जोङो बेखौ बाथा एबा थौसियाव ओ आथिखालाव जोङो ग्रेन्डार मेसिनफोरजों जोङो बेखौ उनग्लिनानै लाग्रोनाय नुयो आरो बेनि उनाव जोङो ओ दैयाव दै थो ओस थौआव सारायाव दै फुदुंनानै जों बेखौ उनाव ओ आखायजों फ्रि फ्रि सारना होयो नोंथाङा जेरै होनदों बिबदिनो आरो जोङो खौ सारना होनायनि जाहोना जाहैबाय फ्रि प्रेसार नङाबा खनसेन होबा जोंनाथ' गोदै नाल ना ओंखायनो जों खनसेनो होआ ओ ओमफ्राय जोङो जेब्ला जों दाउ बेदरफोरजों न'नि ओ लकेल दाउफोरजों जों सङोब्ला जोङो बेखौ गिबियावनो ओ आरामसे एवग्रोना लागोन उनाव बेखौ जों होसनगोन ना नोंथां नोंथाङा जेरै ओ फु बुंदों बेबादिनो एखे रोखोमैनो सङो आरो ओमफ्राय बेयावहाय जोंहा ओंख्रिया मोदोमनो थाखाय जोंहा गंगार दुन्दिया आरो दुन्दिया बिदिनो गोबां मस्ला मस्लि होगोन ना नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो नोंथाङा जेरै नाफाम खौ माबोरै देयो बेखौ फोरमायनानै होदोंमोन आंबो जोंनिथिंजाय नाफामखौ माबोरै देयो आं नोंथांनो फोरमायना होनसै ना नोंथां। जोंहा गिबियावनो नाफामखौ देनो थाखाय जोंहा ओ ना गोरान नांगोन जेरै ना गोरानखौ जों नाया फिसा फिसा जानांगोन जेरै ना मावा ना बुथुमै बिदिनो नाथुर बायदिबाबो जायोना ओ आरो बेजों लोगोसे जोंहा थास' बिसं नांगोन जेरै थास' बिसंखौबो जों गुफुर थास'नि बिसंखौ बांसिन होनायखौ नुनो मोनो।
जोङो थास' बिसं आरो बे ना गोरानजों जयै जोङो ओ गोदोनि दोरोङारि जों बर'फोरा आखाइजों बानायनाय जेरै उवाल जों बर'फ्राथ' गोदो उवालावसो माइ सङोमोन नालाय।
जोङो बेयाव जेरै देगोन आरो उवालाव गायहेनजों ओ जोंहा बे ओ ना गोरानजों थास' बिसंजों लोगोसे जोंहा ओ खुमब्रा बोरायबो होफागोन आरो खुमब्रा बोराइजों जोङो बिसोर मोनथामखौ जोङो ज' मिलायनानै ओ गेब्लेजासिम देगोन देखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो बेखौ गेब्लेयोबा जोङो बेखौ दोननो थाखाय जोंहा माखासे जेरै नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन जेरै औवा हासुङाव दोनोब्ला बांसिन गोथावसिन जायो होननानै ना बेबादिनो जोंबो औवा हा सुं नागिरनानै दाननानै लायगोन आरो जेरै औवा गुबै औवा बुरखानिजों गुदुं ओ गुवार गुवार गोरान औवा खौ जोङो नागिरनानै लायगोन उनाव जोङो बै जोंनि गिब्लेखानाय जेरै ओ थास' बिसं ना गोरान आरो खुमब्रा बोरायजों देग्लिखानाय जोङो बेखौ सोनानै दोनगोन। सोनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ थालिर बिलाइ गोरानफोरजों जोङो बिदिनो थुम थुम माथेनानै दोनगोन आरो जेरै नोंथाङा बुंदों बेखौ स्नि सानै एबा बिदि दोनखांनायनि उनाव जों जायो होनो थिग बेबादिनो जोंबो गोबां सुबुंआनो दिनो से दान बिदिनो नै दान दोननानै आरामसे जायो आरो नोंथां जेरै जों बे खो सोरबा संख्रि एबा सामब्राम बुरजा होनानै एवनानै जागोन आरो सोरबा थास' बि सं ओंख्रिफ्राव जेरै थास' बिबार ओंख्रिफ्राव जोङो होदेरनानै जागोन ना नोंथां।
औ औ।
औ बेबायदिनो जोङो नाफामखौ जायो आरो जेरै नोंथाङाबो फोरमायदों बेबायदिनो आंबो फोरमायदों आरो आरो जोंहा बेजोंनो लोगोसे जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नेबा जोंहा सबाइजों साम' दंना नोंथां ओ सबायजों साम'खौ माबोरै संबाव आं नोंथांनो बेखौ एसे फोरमायना होनसैना नोंथां
आ स सबायजों साम' संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोङो साम'खौ जोङो दैसाफ्राव एबा दैमाफ्राव जोङो खननानै लायग्रोनांगोन जों बांसिन साम'दा होनाय एबा किबु गोलाव साम'खौ जों जानायखौ नुयोना
औ न
जों बेखौ गिबियावनो जोङो खननानै लाबोनानै एबा नागिरनानै लाबोनानै जों बेखौ उनाव सोंहाब सोंहाबना दोंगोन बिदिनो साननैसो सो सोंहाबना दोंनायनि उनाव जोङो बेखौ बिनि दाखोन आरो जों बिनि खिलांखौ गारगोन ओ खिलांखौ जोङो दानस'गोन आरो ओ बिनि दाखोनखौ जोङो बोखाना गारनानै जों आरामसे बेखौ जों सुनानै
ओ दसे सोंहरनो दोनगोन आरो नोंथाङा जेरै लेबुफोर एोबा बिनि माखासे मैलाफोरा खारो होननानै जोङो मोनथिना जोङो बेखौ गोखै बुस्थु होनानै जों दोनगोन दाना जों सबायजों संनो था खाय जोङो गिबियावनो साबा सबायखौ लाहार फाहार खालामनांगोन नोंथां ओ जों स सबायाइखौ गिबियावनो जेरै दालि बायदि रुनाय बायदि जों बेखौ रुगोरनांगोन बिनि उनाव जोङो बै जोंनि सबायाइ बेखौ जों मोजां एवनांगोन आरो जेरै समखौ ख्रि बानलु थाव इदि होननानै जोङो मोजांङै एवनानै उनाव जोंनि रुखानाय साम' जों बेखौ आरामसे होगोन आरो बेयाव होनानै जोङो गोदौ होनानै जों नांगौखिन जेरै गंगार दुन्दिया गरम मस ला बेबायाददिखौ होनानै जोङो मोजांनो ओ फोमोननानै जागोन आरोना ओमफ्राय जों बेखौ सोबनानै जायो आरोना थाङा होमबा नोंथां जोंना रायज्लायनाया समखिनाया जाबाय आरो नोंथांजों बेबायदि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सो सोमोन्दै रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ नोंथांनिसिमबो साबायखर जासिहरबाय आं नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो ओ जाखिनि नोंथाङा नोंसिनि जागायाव माबायदि सङो एबा जायो नोंथाङा थाहोबाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय ओ थाबाय आ
औ दे होमबा नोंथां औ
औ